औ नोंथां खोनादों
मा खालामना दं नोंथां
आं नै ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां
आदसा ओमफ्राय जानायफोरालाय जाबाय नामा नोंथां
जानायफ्रा जाबाय नोंथां दहायनो जादों
आदसा ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो
ओंख्रियाथ' जोंना मा पटलजों आलुजों एवनायसोमोन आरोना ओंथां नोंथांमोनाल माथो ओख्रि जाखो नोंथां
नासोमोन आरोलै नोंथां ना एवनायमोन आरो आ दा आदसा दा नोंथाङा फ्रि नामा
औ नोंथां फ्रियालाय दङ
ओ नोंथाङा फ्रिब्ला आं मोनसे टपिकसो लानानै फैदोंमोन आरोना नोंथां
औ औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां
टपिकआ बेनोदि गोदोनिफ्राय लानानै दासिम जोंनि कारेन्टआ कारेन्ट बा मोब्लिबा बोरै सोलिगासिनो दं बा बोरै आपग्रेड जाबोदों बेफोरनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां हागोन
बाद फोरमायना होदो नोंथाङा
ओ आं गोनोनिखौ बुंग्रोनोसै आरोना नोंथां मा होनो जोंना थ' गोदोनि जुगाव बेफोरबायदि मोब्लिब बा कारेन्टनि जोंनाव सुबिदाफोर गैयामोन आरो मा होनो जों बिदिनो जों गोदोनि दिनाव बेफोरबायदिनो बाथ थिफोर सावनानै बा लेम्पफोर सावनानै जों मा होन्दों जोंनि जिउफोरखौ खुंबोदों आरो ना नोंथां गोदोनि जुगाव नाथाय आथिखालनि जुगाव जोङो बेफोरबायदिनो मोब्लिबफोरनि जों सुबिदाखौ जों नुनो मोनबाय आरोना नोंथां बेफोरबायदिनो मा होनदों मोब्लिबफोरनि सुबिदाजों जोङो बेफोरबायदि गोबां जाथिफोरखौ जों आथिखालनि जुगाव जों नुनो मोनसै बेफोरबायदिनो जों मोब्लिबनि जुगोदि जों मोब्लिब फैनायजों लोगोसे जों मा होनदों जोंनि मा होनदों जोंनि टि भि नायनाय होन बेफोरबायदिनो ओ जोंनियाव गोबां बेफोरबायदिनो सुबिदाफोर फैबाय आरोना मोब्लिब फैनायजों लोगोसे मा होनदों बेफोरबायदिनो ओ ओ गरम बोथोराव जोङो फांखा सालायनो हायो जेरै फांखा जेरै जों फांखाखौ सालायनो हायो आरो बिदिनो जों मा होनदों टिभिफोरखौबो जों नायनो हायो आरो बेफोरबायदिनो जोंनो थाखाय मोब्लिबखौ मा जोंनियाव मोब्लिबा फैनायजों लोगोसे जोंनि थाखाय मा मा सुबिदा जाखो होनोब्लाथ' जों मा होनदों जेरै जों आथिखालनि जुगाव गोबां ओ सुबुंनि आखायावनो मा होनदों मबाइल फना थासै जों बेफोरखौ मबाइल फनखौ चार्ज होनोबो जोंनि थाखाय मा मोब्लिबनि मोब्लिबनि गोनांसिन दङ दा गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम जेनेबा मोब्लिबाथ' गोदो गैयामोन नाथाय आथिखालनि जुगाव बा दानि जुगाव मा होनदों मोब्लिबनि गोबां बेफोरबायदिनो सुबिदाफोर मोनबाय मोब्लिब फैनायजों लोगोसे आरो जों मा होनदों ओ गोबां जौगानोबो मोननो हाबाय आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
औ आरो मा होनदों जोंनियाव मोब्लिब फैनायजों लोगोसे बेफोरबायदिनो गोबां ओ ओ बेफोरबायदिनो मोब्लिबनि मा होनदों गारिफोरबो ओंखारबाय आरो मा होनदों जोङो बेफोरबायदिनो खोमसि खोमलाव बिजौनिफ्राय जों मा होनदों दायो स्राङाव फैनाय बायदि जों बुंजायो आरोना नोंथां
औ मा होनदों जोंनियाव दा खोमसि खोमलावखौथ' जों नुनो मोनला फ्राय जोंनियाव मा होनदों मोब्लिब फैनायजों लोगोसे बा कारेन्ट फैनायजों लोगोसे जों मा होनदों लाइटफोरखौ जोङो नुनो मोनसै जेनेबा न'न' जों बयनिबो रुमफोरावनो जों मा होनदों लाइटफोरखौ सावनायखौ जों नुनो मोनसै आरो मा होनदों बेफोरबायदिनो गोबांथार आगजुफोरखौबो जों मा होनदों। नुनो मोनसै आरो मोब्लिबनि गेजेरजों सोलिनायखौ जों मा होनदों बेफोरबायदिनो फ्रिज सालायनाय होन बेफोरबायदिनो गोबांथार बायदि बायदि रोखोमनि मुवाफोरबो जों आथिखालनि जुगाव मोब्लिबनि जुगिदि सालायसै आरो नंगोना नङा नोंथां?
औ नंगौ।
औ मा होन्दों जों मोब्लिबनि जुगेद जों मा होन्दों गोदोथ' मा गोदोनिखौ रायजलायज्लायबावोब्लाथ' जों गोदोहाय गोबां बेफोरबायदिनो खस्थ'खौ जों नुहुरदोंोममोन आरोना नोंथां मोब्लिब गैयिनि जाहोनावबो मानोना गोदोनि जुगाव मा होन्दों बेफोरबायदि मोब्लिबनि फेसिलिटिसफोर गैयामोन। सोलोंथाइ गैयैनि जाउनाव जों मा होनदों बेफोरबायदि मोब्लिब खौ लाबोनोबो हायाखैमोन आरोना गोदोनि जुगाव आरो मा होनदों। गोदोनि जुगाव मोब्लिब गैयैनि जाउनाव जों जेबो बेफोरखौ जेरै फ्रिज खौनो होन टिभि खौनो होन बेफोरबायदि लाइट बेखौनो होन जों बेफोरबायदि मोनसेबो मुवाफोर नुनो मोनामोन आर ना नोंथा गोदोनि जुगाव जों गोदोनि जुगाव मा होनदों। ओ। बेफोरबायदिनो बाथि लेम्फोर आरो बेफोरबायदिनो जों खोमसि खोमलाावखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां। गोदोनि जुगाव औ। आरो मा होनदों आथिखालनि जुगाव मा होनदों गोबाङानो गोबांनो बेफोरबायदि आपग्रेड जाबोबाय थानायखौबो जों नुनो मोन्दों आथिखालनि जुगावथ' जों नायोब्ला। मा होनदों ट्रेनफ्राबो जोंना मा होनदों। इलेकट्रिकजोंसो खारबावसै बा मा होनो मोब्लिबनि मोब्लिबनि गेजेरजोंसो खारनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना नोंथां मोब्लिबनि। बा कारेन्टनि
नि गेजेरजों औ मा होनो जों जोंनियाव दा होनदों। मोब्लिबनिनो जों गारिफोरखौबो जों नुनो मोनसै मोब्लिबजों मा होन्दों चार्ज होनानै जेरै। चार्ज होनानै जोङो बेफोरबायदिनो सालायनायखौबो जों नुनो मोनसै आरो बेफोरबायदिनो गोबां बायदि बायदिफोर जों मा होनदों मोब्लिब नि जुगिददि सालायनो हायो जेरै दै गनो थाखाय जोङो दैखौ गहोनो थाखाय हा सिंनिफ्राय गहोनो थाखाय जों मा होनदों। मटर सालायनो थाखाय जोंनो मोब्लिबनिनो नांगौ। मोब्लिबखौ जोंनो नांगौ जाहैयो आरो जों। गोबां बेफोरबायदिनो ओ जोंनि बे मोब्लिबा फैनायजों लोगोसे जोंनि जिउफ्राव गोबां बेफोरबायदिनो इजि जाबो हमदों आरोना जोंनि जिउफ्रा मानोना जोंनियावहाय मा होनदों आथिखालनि जुगाव सोलोंथाइयाबो गोबांथार फैबाय आरो बिनि जथुदै जों मा होनदों गोबां बेफोरबायदिनो मोब्लिबनि टेक्न'लजिफोर फैबाय लाबोबाय। बिनि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेरावहाय मा होनदों मोब्लिबा सफैदों आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ। आरो मा होनदों। आथिखालनि जुगावथ' मा होनदों बेफोरबायदिनो मोब्लिबनि जों थम थमफोर नुयो। बेफोरबायदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जों मुवाफोर बा जिनिसफोरबो जों नुनो मोनसै आरो। जे मोब्लिबनि गेजेरजों जों सालायनाय जायो बैफोरखौ दा नोंथाङाबो ससे फोरमायना होगोन नामा नोंथां।
औ नोंथां।
औ हब्ला ससे फोरमायना होनो नोंथाङा।
औ आं फोरमायनो नोंथां
औ
जोङो जे आथिखालनि जुगावथ' जों मोब्लिबखौ गोबां बाहागोआवनो बाहायनाय जासै आरोना नोंथां
औ
जोङो नोंथाङाथ' फ्राय खोथाखौनो बुंलांखाबाय गोदोनिखौ गोदोथ' जोङो बिदिनो ओ कारेन्टफोरखौ बा मोब्लिबफोरखौ जोङो नुनो मोनामोन आरो ना जायनि थाखाय जायनि थाखाय जोङो मोनाफोराव बिदिनो खोमसि जायोमोन आरो लेम्पफोरखौसो जोङो बाहायनाय जायोमोन आरो बा बाथिफोरखौसो जोङो बाहायनाय जायोमोन आरो
उम उम नंगौ
ओ जोंनि बेफोरो गोदो जा बिदि लाइन गैयैनि जाहोना बेनो जाबाय सोलोंथाइ सोलोंथाइ गैयैनि थाखायनो जोंहा मोब्लिबखौ मोननो हायाखैमोन आरोना नोंथां नाथाय नाथाय जोङो आथिखालनि जुगावहायो बिदिनो गोबां नुनो मोनबाय जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो बिदिनो गोबां मोब्लिबफोरखौ जोङो दिहुननो हाबाय सुबुंनि गेजेरावहाय बेफोरखौ जोङो लाबोनो हाबाय आरो ना नोंथां आरो जोङो बिदिनो मोब्लिबनि गेजेराव जोङो आ खालनि जुगाव बिदिनो गोबां माल बुस्थुफोरखौबो जोङो नुनो मोनसै जे मोब्लिबनि गेजेरजोंनो बाहायजानायखौ जेरै जोङो लाइट बल जोङो जे खोमसियावहाय बेफोर लाइट बलखौ सावनानै होनाय जायो आरोना नदों जायहाथे कारेन्टनि गेजेरजोंनो बियो जोंनानै स्रां खालामो आरो जायनि जोंनि नुथाइ फोरावहायो जायनि जाय जोंनि नुथाइफोरावहायो बिराद सहाय होयो आरो ना नोंथां औ आरो जोङो बिदिनो नोंथाङा दाय बुंलांनाय बायदिनो आथिखालनि जुगाव जों बिदिनो गारि मथरफोरखौबो कारेन्टनि हेफाजाब जा कारेन्टजोंनो सार्ज होनानै जोङो बैफोर गारि मथरफोरखौ खारनायखौबो जोङो नुनो मोनसै आरो ना नोंथां आथिखालनि जुग
उम उम उम
औ आरो जोङो बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर आ न'फोर बानायनोब्ला बेखौ जोङो कारेन्टनि हेफाजाब नांगौ जायो मानोना बै फोरावहाय बाहायनाय जे लहा बुस्थुफोरखौबो जोङो हानो थाखाय जोंहा कारेन्टनि हेफाजाब लानांगौ जायो आरो जोङो बिदिनो माबा बबेबा मोनसे गारिफोरा बिदिनो बेरफ्रुयोब्ला बैफोरो गाज्रि जायोब्ला जोङो बेयो दसे सम चार्ज होलाबाय चार्ज होनानै बेफोरखौबो स्टार्ट खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो नंगौ ना नङा नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ आरो जोङो बिदिनो दै मटर होयोब्लाबो जोङो कारेन्टजोंनो जोङो कारेन्टखौ नांगौ जायो आरो बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर जे कारेन्जों बाहायजानाय बुस्थुफोर बे बेफोरखौबो जोङो नांगौ जायो नंगौ ना नङा नोंथां
औ औ औ
औ बेफोरखौ जोङो नांगौ जायो आरो आरो जायनि थाखाया जोङो नायनो थांबावब्ला दायै हायै बिदिनो गोबां आ कारेन्जोंनो माल बुस्थुफोरखौबो दिहुननाय जाबाय जेरै ववासिं मेसिनफोर जे जि सुनायफोरावहाय खामानि होयो बेफोरखौबो जोङो आथिखाल जुगाव का कारेन्टजोंनो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो गो गोबां गिदिर गिदिर फ्रिसफोर जेरै दखान बा गेलामाल दखानाव जोङो बायनायखौ जोुनो मोनो कारेननि गेजेरजों ओ नंगौ ना नङा नोंथां बिदिनो बिदिनो जोंनि आथिखालनि जुगाव बिदिनो लोंग्रा बुस्थुफोर जेरै दै फेपसि बिदिनो गोबां कल्डड्रिंकफोरखौ जोङो बिदिनो फ्रिजफोराव दोनोब्ला बैफोरो गुसु जायो जे कारेन्टनि गेजेरजोंसो गुसु जायो आरो ना नोंथां बैफोरो
औ औ औ नंगौ
बेनिखायनो आथिखालनि जुगाव बिदिनो कारेन्टआ गोबां सहाय होदों आरो सुबुंफोरनो आरो जोङो बिदिनो नायनो थांबावोबब्ला बिदिनो जोंङो कारेनटनि कारेन्टनि गेजेरजोंनो बासफोर खौबो जोङो नुनो मोनसै आरो ना नोंथां
औ औ औ खोनादों नोंथां नोंगौ नोंगौ
औ जोङो बिदिनो कारेन्टजोंसो जों कारेन्टनिबो बास ओंखारबाय आरो बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनसै जे कारे ओ कारेन्टजोंनो कारेन्टवहाय जेबो बासफोरखौ सार्ज होननानै लामा सामाफोराव जोङो खारनायखौ नुनो मोनसै नाथाय जोङो गोदोनि दिनावहायो बेफोरबायदि आगजुफोरखौ नुनोबो मोनामोन बा कारेन्तखौ जोङो नुनोबो मोनामोन जायनि थाखाय गोदोहाय बिदिनो खोमसि थानांगौ जायोमोन आरो बिदिनो गोबां जेंना जेंसि जायोमोन आरो गोदोनि दिनाव मानोना जोङो आथिखालनि जुगाव बिदिनो गोबां माल बुस्थुफोर ओंखारबाय जेरै थर्स फोर बेफोरखौबो जोङो सार्स होनानै बिदिनो गोजान गोजान सुहरनानै जोङो बैफोराव मा जादों मा जायाखै बेफोरखौबो जोङो एसे एसे नुहरनो मोनो टर्सफोरनि गेजेरजों कारेन्टफोरनि गेजेरजों बेफोराव सार्स होनानै आरो जोंना गोदोनिफ्रायनो बिदिनो सोलोंथाइ गैयैनि जाउनाव बिदिनो खोमसि थानांगौबो गोनां जादोंमोन नाथाय बैफोर गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव बिदिनो आबग्रेद जायै जाबोयै जोंहा ओ दिनो गोबां ओ सोलोंथाइनि बिबाङाव बांबोनानै बिदिनो जोंनिया मोब्लिबाबो बांबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां औ आ नोंथां समावबो जानानै फैबाय दा दस सम नोंथांजों लारायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो ना नोंथां
औ नोंथां आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
अब्ला दे नोंथां ना
औ हामबायसै